हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ औ नोंथांनि कल खौ आं नेबाय थादोंमोन नोंथांनि कल फैयैखाय आं खालामनाय जाबाय
आथसा उम उम माने जोंना नेट नेट नाङाखै बांद्राय
औ
कल खालामनो थांदोंमोन ओमफ्राय कलाआ रिङाखै
औ आंनिफ्राय नोंथाङा प्रब्लेम मोनदों नामा
दे
उम बेदिब्ला जों थपिकनि सायाव थांनि
अ दे होमबा जों टपिकखौ दावबायनायनि बागैनो लानि ना
अ जागोन
उम आं नोंथांखौ कुइसन खालामनि नोंथाङा एन्सार होबानो जाबाय
औ जागोनदे
नोंथांमोननि खाथि खालायाव मा मा दावबायग्रा जायगा दंङ
औ जोंनि थिं जायि बेबायदिथ गोबां गेदेर गेदेर दावबायनाय जायगा गैया बुंनो थाङोल्बा जोंनि खाथियावहाय तेजपुर दंङ बिथिंनो बेहाय दावबायनो हायो मोननैसो फिसा फिसा दावबायग्रा जायगा दं आरो जोंनि जायगायावनो बे जायगायावनो ओरैनो फिसा फिसा जायगाफोर दंङ आरो पार्कफोर दंङ बिथिंजाय दैमा दैसाफोर दङ फिसा फिला बेफोराव माने दावबायथावना जायगा दं आरो
होम
मोनसे दैमा
नोंथांङा आंगौ मायबाफोर कुइसन सोंनो हागोन ना?
औ दावबायनायनि सायाव आं नोंथांखौ सोंनो लुबैदों। नोंथांङा उन्दैनिफ्राय लानानै दिनैसिम हाबा गोजान जायगायाव माने बबे बबे गोजान जायगायाव दावबायफेर
अ आंङो बे उन्दैनिफ्राय लानानै दावबायनायाथ स्कुलफोरावबो लांनाय जायो बुहुद दावबायनायानो जाबाय खाथि खालायावबो थांङो खाथि खालायाव जों जाय सुकि दंङ बायदिसिना जायगा दंङ बेरायग्रा जागा दंङ बिदिनो दैमा-दैसा मालाय फांदिनो जायगा दंङ बेफोराव जों बेरायनो थांङो। बिदिनो दं उन्दैफोरावबो दा देरनानैबो बेरायो आरो।
औ
उम
ओं नोंथांङा बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनानै माबाफोर नलेज बुथुमनो हादोंना?
बिबायदि जायगायाव दावबायनानानै नलेसथ
अ माने जे बेफोर बायदि बैफोर जायगायाव थांनानै नोंथांङा माबाफोर मिथिनो गोनां बाथ्राफोर मिथिदों नामा? बा माबा मोनसे गोदान जिनिस नुदों नामा? माबा मोनसे मोनदां
गोदान जेने जोंनि खाथियावथ मानास दंङ बायसिना बेफोराव जिब जुनार बायदिसि ना नुयो आरो जोंङो बब बा मोनसे जायगायाव दावबायनो थांङोबा लोगोफोरजों थांनाय जायो आरो बिदिनो बायदिसिना गोदान गोदान जायगाफोर नुनो मोन यो आरो दंफां लाइफां ओ खायफा नुनो मोयै नुनो मोनै बेसादफोरखौबो नुनो मोननाय जायो।
ओं
आरो गोदान गोदान बिदिनो नुयो आरो बिदिनो जोंनि खाथियावथ पार्क बायदिसिना बिबार बारि बुहुतथा इदिनो जायगा दं खाथि खाला जों लोगोफोरदो सम बेलासि समफोरावबो ज' ज'बेरायो बिदिनो बेरायनो थांङो आरो खाथि खालाबो। गोसो जाब्लानो बेरायनो थांङो। ओव नोंथांङा बबे बबे जाय बेरायसोखो दासिमहालागै?
औ आं बेबायदि बेरायनो होननानै बुंङोब्लाथ आं गोबां गोजान गोजान जायगायाव बेरायाखै। बुंनो थांङो ब्लाम बे बायदि दावबायनाया ओरै सोनाबथिं आंङो गुवाहाटिसिमल' दाव दावबायदों। आरो बेथिंजाय सानजाथिं बुङोब्ला आङो डिब्रुगरसिमनो दावबायदों आरो।
अ।
बिनिफ्राय गोजानसिम आङो थाङा
नोंथाङा ओरैनो दावबायनायनि बागै मा मा मिथिगो?
दावबायनायनि बागैथ' आंहा एसेबां आइडिया गैया थेवब्लाबो आं माने दावबायनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरोना। माने आं दावबायनो गोबां मोजां मोनो नाथायबा समफोरनि आंखाला आरो माब्लाबा समाव आखाइफोराव रांफोरबो गैया जायो। गोसोबायदि माने दावबायनो हाया दिनैसिम माने जेसेबां दावबायनो लुबैनाय जायगाफोर बेफोर थांनो मोनाखै आरो आं माने बेखौनो हास्थायो बा खावलायनो लुबै लुबैयो आरो दावबायनांगौ मानसिया दावबायनायनि गेजेरजों गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथियो। नुनो मोनफेरि जायगा फोरखौ नुयो आरो लामा दावबायनायनि गेजेरजों सोरखौबा माबा मिथिनानै बा सोरनिबाफ्राय माबा मोनसे राव खोनाबोनानै गियान मोननाया जायो आरो
नोंथाङा आंनि सायाव माइबाफोर कुइसन खालाम थांदोबा कुइसन खालाम
औ नोंथां आं नोंथांनियाव बेखौनो कुइसन खालामनो सानो आ नोंथाङा दावबायनायनि सायाव माने मा सानो नोंथाङा दावबायनाया जोंनि मानसिनि जोंनि जिउआव गोनांथि दंना गैया बेखौ नोंथाङा मा फोरमायथि सानो?
अ बिदिबा नोंथाङा खोनासं। दावबायनाया जों साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला जों दावबायला गोबां रोखोमनि जायगाबो नुनो मोनो आरो बै जायगायाव थांनानै जों बायदिसिना खायफा गियान गियान खौबो बुथुमना लाना हायो आरो खोनाफेरै बाथ्राफोरखौबो खोनानो मोन नो आरो जों बहा दावबायनायनि सिगां जोंनो रांनि गोनांथि जायो आरो जों खायफा जायगायाव थांबा ओ बहाबा बास बोजोन थांबाबो दैनि दावबाय थांबा दै आरिखौबो लांफाखानांगौ जायो बेबायदिनो जाग्राफोरबो लांफानाय जायो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो। नोंथाङा दावबायनानै गोसोफोरखौ माबादि मोनो बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ आङो दावबाय थ आं जोबोद मोजां मोनो। दावबायनो मोनब्ला आङो गोसोखौबो जोबोद गोजोननाय मोनो। आ गिबियाव आङो दावबायनायनि मुलाम्फानि बेलासि जायगा समफोराव आं माने दावबायनो बांसिन मोजां मोनो। आरो दाव दावबायनाय दावबायनायनि गारि होननानै बुङोब्ला आङो माने ट्रेनफोराव आं बांसिनहै दावबायनो जारनि खालामनो मोजां मोनो आरोना मानोना बेफोराव लासै यै थाङो आरो गोबां मिथिंगायारि नुथाइफोरखौ समायना रमायना नुलाङो। बेफोरखौ आं मोजां मोनो आरो। नोंथाङा माबाफोर बुंनो दं ना?
ओ नोंथाङानो कुइसन खालामदो दे आं एन्सारखौ होनोसै। नोंथाङा नोंथांनि गोस जौ जि साननो फैदों दावबायनायनि बागै बेखौ सोंथि खालामबानो जाबाय।
औ नोंथाङा न'खरनि सुबुंफोरजों बहाबाफोर दावबायफेरबायना?
औ न'खरनि सुबुंफोरदोंथ' बे खाथि खालानि बोथोर लाना बोथोर जेन तता बोथोरा गरम बोथोर। उम बे गोलोम बो थोरावजों न'नि नो उम फेमि जोङो दावबायनो थाङो बे दावबायनायाव जोङो बायदिसिना जाग्रा बेसाद दै बायदिसिना जगारबो लांफानाय जायो आरो गासैबो ज' जानानै थांनाय जायो बिदिनो ओं फेमि दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गासैबो खुसि रंजा एसे गोसोफोराव इन्टारेस्ट फैयो ना उसिफावनाय। जों मोजां मोनो आरो फेमिलि दावबाय नो। बांद्राय गोजानाव थाङा जों खाथ थि खालानो जायगाफोर दङ मेरला बे फोरावनो थाङो दैमा दै सा बोहैनाय दोङो बिफां लाइफां बेफोरावनो जों बिदिनो थाङो आरो।
औ उम। माबाफोर सोंनो दंना नोंथाङा आंखौ? दावबायनाया जोंनि जिउआवबो जोबोर गोनां आर
अ दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार।
उम आं दा बेखौनो खावलायनो सानो माने बुंनो सानो आरो आंनिफ्राय। बिदिनो खाथि खालायावल' दावबायालासिनो जोङो
औ जों खाथि खालायाव दावबायलासिनो गोजान गोजान जायगायाव थांबा जों बायदि रोखोमनि नुफिरि जायगाफोरखौबो नुयो। बिनि थाखाय मोजां आरो गोज जानाव दावबायैनायाबो। आरो गोजानाव दावबायनो थाखाय जों उम खायसे खायसे मुवा बेसादफोरबो नांगो जायो। जेरै जों गोजां बोथोरफोराव सुइटारारिफोरखौ नांगौ। जायो।
दावबायनायनि गोनांथि दङ' जोंहा मानोना जोंनि बे जाय इयावल नङा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां दावबायथावना नायथावना गोबां जायगाफोर दङ मिथिथावना गोबां खोथा बाथ्रा दङ। बेखायनो जों माने सम मोनो ब्ला जोङो समफोरखौ दिहुननानै जों गोजान जायगायावबो बेरायहैनांगौ बैफोरनि बारहावाफोरखौ नायदिंनांगौ बेफोरनि खोथाफोरखौ मिथिनो गोनां मिथिनाया गोनां होननानै आं सानो आरोना।
औ। आंबो बेखौनो सानोदि दावबायनाया जोंनि थाखाय जिउआव जोबोद गोनांथार आरो। जों दावबायोब्लासो जों खायसे मिथियै बाथ्रा नुफेरो जायगा बेफोरखौबो मिथियो। बिनि था जा दावबायना जोंनि गोनांथार बेनिखायनो गासैबो उम बेनिखायनो गासैबो बायदिसिना सुख सुख ओ गासै सुख कुल फोरावबो आरो इदिनो लोगोफोर थुबुर जालायनाबो जों ओ गोसो जाबानो बेरायनो थाङो बेलासि सम सम जिखि सम आरो सम बोथोर मोजांब्लाबो जो जों बेरायनो थाङो।
ओं समाबो जाबाय दोनथनि नामा?
दे।
उम